नोंथां औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दा ओरैनो? औ नोंथां। नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दङ नोंथां?
औ नोंथां आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो दंबा ओ जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि स याव एसे फोरमायनो हागोन नामा? अ नोंथाङा दा नाफाम बानायनायनि सायाव आरो नाफामखौ माबोरै सङो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। दा नोंथां नाफाम बानायनाय होनबाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो जोङो जाबोबाय थानाय बेयो मोनसे दोरोङारि दोरोङारि जाग्रा आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खौ गोदोनि आबै आबौमोननि फ्रायनो दासिम जोङो जाबोगासिनो दङ आरो गो जालांबाय थागोन आरो नोंथां। दा जोङो बै दा बै नाफामखौ जों मादि बानायो होनब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो ना गोरान ना गोरानखौ जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन आरो नोंथां। ना गोरान ना गोरानखौथ' जोङो गोबां जायगाफोराव जोङो मोननो हायो। जेरै जोङो दुब्लि फोथारावबो जोङो गुरनानै मोनो। नङाब्ला जोङो नाखौ सार सारनानैबो जोङो नाखौ मोनो आरो नोंथां। आरो नाखौ जोङो बोनानैबो हाखर नङाब्ला जोङो दंग ग' बिलोफोराव जों बोनानैबो नाखौ मोनो आरोना।
औ औ औ।
जोङो नाखौ जोंनो नाफाम बानायनो थाखायथ' जोंनो गुबैयै ना फि फिसा मावा ना बायदिसिना नाखौसोनो नांग्र- नांगौ जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
जोङो ना फिसाखौ लागोर-लाग्रोनांगोन जेब्ला जोङो ना फिसाखौ जोङो मोज जाङै बासिनानै जों बेखौ सान्दुङाव- सान्दुङाव जोङो फोरानना दोननांगोन फोरानखांनायनि उनाव जोंना जोंना नाफाम बानायनाय जोंना आरोबाव जों नो थास' थास जोंनो मोदोम बाहागो जोंनो नांगो जायो नोंथां। दा जोंनो गु जोंनो दा जोंनो गोसोम गोसोम थास'खौसो जोंनो गोबाङै नाफाम बानायनायाव जोङो मोजां जायो होनना बुंनो हायोना नोंथां? जों जेब्ला जोङो थास'खौ जोङो लाना फैयो जोङो थास'खौथ' जोङो जायगाफोरावनो जेरै लामा-लामा बायदिसिना बारि नङाब्ला जोङो थास'नि बागानफोराव जोङो थास'खौ मोनो आरोना नोंथां।
औ औ
जोङो लाना बेनि बिगुरखौ जोङो मोजाङै गारनानै बेखौ जोङो गारना लानानै बै जोङो फोरानना दोननाय ना गोरानजों जोङो बेखौ मोजाङै जोङो देना लानांगोन। जोङो देनो थाखाय जोङो बायदिसिना जोङो देग्रा जेरै दिंखिफोरावबो जोङो देनो हायो। नंङाब्ला जोंङो थबसि नङाब्ला जोंङो बायदि बायदि जेरै बायदिफोराव जोंङो देनो हायो आरो नोंथां देखांनानै जोंङो बैखौ जोंङो बेयाव जोंङो खारै बेसि एसे होनानै जोंङो बेखौ जेब्ला जोंङो सोना दोनगोन हासुं नङाब्ला जोंङो बायदिसिना तेमाफोराव जोंङो सोना दोन आरो नोंथां जाहाथे जे बेयाव बार बायदिसिना जोंङो हाबा बेनि थाखायनो बेखौ जोंङो मोजांङै हासुं हासुङाव सोना दोनोब्ला जोंङो जिगाबनि जोंङो जिगाबनि जोंङो बांसिन खफा खालामनानै जों बेयाव सोना दोनो आरो नंङाब्ला बायदिसिना जोंङो बिलाइफोरनि जेरै थालिर बिलाइनि जोंङो खफा खालामनानै बेयाव सोना दोनो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो बेखौ जोंङो बे सेव सेवनो थाखाय सेवनो थाखाय दान मोनथाम मोनब्रै दान मोनथामसो थानानैनो बियो सेवो आरो नं थांङो सेवब्ला अब्ला जोंङो बेखौनो बेखौनो जोंङो गोदोनि ओमफ्राय जोंङो जाबोबाय थानाय नाफाम नाफाम हिसाबै जों जानाय जायो आरो
औ- औ- औ
बेफोरबायदिनो जोंङो गोबां बोसोर सिगांनि ओमफ्रायनो जोंङो नाफामखौ जाबोगासिनो दोंङो आरो जों बेफोरबायदिनो आथिखालावबो नाफामखौ जाबोयो आरो नोंथां जोंनाथ' बर' हारियाव दोरोंङारि जानाय लोंनाय होनबाथ' जोंना गोबां जानाय लोंनाय दंबावो आरो नोंथां जेरै जोंना दङ नारजिजों जोंङो अमाखौबो गोबां जायो आरो आरो जोंना दंबावो सबायजों सामु सबायजों अमा बेदर सबबायजों जोंङो दाउ आरो जों थास' बिबारजों जोंङो अमा बेदर थास' बिबारजों ना गोरान आरो जोंङो खुमब्राजों हांसो बेबायदिनो जोंङो थास' थास' थास'जों थास' बिबारजों जोंङो बायदि बायदि आरो थास'निथ' जोंङो गासैबो बाहागोखौ नुजायो आरो नोंथां जे थास' बिथ्रि थास'निजों बेदर थास'नि आथिं बायदि बायदिखौ जों गैया आरो नोंथां
औ नोंथांङा दा अमा बेदर आरो नारजिनि सायाव एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन दा जोंङो अमा बेदरजों जोङो नारजि सं गोनांब्ला जोंनो गिबियावनो जोंनो नारजिखौ नांग्रोगोन आरो नोंथां नारजिखौथ' जोंङो न'आवनो गायनानैबो जोंङो नार्जिखौ मोनो आरो जोंङो बायनानैबो मोनो आरो नोंथां आथिखालावथ' गोबां फाथो फाथोनि बागान गायो नालाय जेराव बिसोरो फाथोखौ फाथो फाथोनि बेलाइखौ बिसोरो फोराननानै बिसोरो हाथथाय बाजारफ्राव नारजि हिसाबै फानो
औ - औ
न'आवनो न'आवनो बानायनो हायो जेरै जोंङो फाथोनि बेगरखौ जोंङो लाना फैनानै नङाब्ला जोंङो बायदिसिना दखान नंयाब्ला जोंङो । फाथोनि बेगर दखानफोरनिफ्राय लाना फैनानै जोंङो बेखौ। ओ बारि नंङाब्ला जोंङो फोथारफोराव जोंङो बै बेगरखौ सारना होब्लानो फाथोआ। जोबोर रज' आरो नोंथां जेब्ला फा जेब्ला फा थोआ रज'यैनानै गोदोर जायो अब्ला बेनि बिलाइखौ जोंङो गोथाङैबो गोथांङैबो जायो आरो ओ जोंङो बेखौ-बेखौ फोमोनना। बेखौ गोरान-गोरान जाब्लाबो जों जायो आरो नोंथां।
औ-औ।
बै बैखौनो जोङो नारजि ओ नारजि होननाय जायो। आरोना बिनि उनाव जोङो नारजिखौ जोङो अमा बेदरजों संनो गोनांब्ला जोङो नारजिनि बिलाइखौ। नारजिनि बिलाइखौ जोङो दैयाव एसे गोबाव सोमना दोननांगोन जाहाथे बेनि नांना थानाय बायदिसिना-बायदिसिना जेरै- बिलाइसेवना थानायाव थायोना नोंथां। बेफोरखौ जोङो बसि नानै गारनांगोन बिनि उनाव बायदिसिना हाफोरबो नांना थायो। बेफोरखौ जोङो मोजाङै सु ना लानानै बिनि थारा बिलाइनि धाराखौ जोङो गारनांगोन आरो नोंथां। गारखांनायनि उनाव बेखौ जोङो सारायाव दै लानानै बै नार्जिद नार्जि बिलाइखौ जों बेयाव होनानै। बेयावनानै बेखौ जोङो खारै रोसि होनानै बेखौ जोङो गोदौ होबाय थागोन आरो नोंदां। जाहाथे बै खारै रोसि होब्ला बेयो गुन्दै गुन्दै जानानै। रुइलाङो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोंना अमा बेदर अमा बेदरखौथ' जोङो आथिखालाव आथिखालाव जों न' फोरावबो लायो आरो गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थादोंमोन। जोङो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो उम सकफोरावबोथ' नों गोरलैयैनो जों अमा बेदरखौ मोननो हायो आरो हाथायफोरावबो मोनो। बेबायदिनो जोङो अमा बेदरखौ लाना फैनानै जोङो मोजाङै उम-उम। सुनानै जोङो एसे एवफ्रानना लानानै जोङो बे जेरावबा जोंना गोदौबाय थानाय नारजि संनायाव बे अमा बेदरखौ होनानै जोङो गोदौबाय थानानै बायदिसिना मस स्ला होनानै जों बे खौ संनाय जायो आरो नोंथां संनानै जोङो जेब्ला मोनो अब्लानो जों बै नार जिखौ जों जाना-जानाय जानाय जायो आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो बर' हारिनि मोनसे सबायजों । साम'खौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ जोंनियाथ' गिबियावनो सबायखौ। ओ दखान नङाबा बायदिसिना न'आवबो मोनो जोङो। गायना दोननानै नङा होनबा नोंथां? उम सबाय खौ जोङो न'आव गायोब्ला जोंनिया सबबायखौ जोङो गिबियावनो। ओ जों दुब्लि एबा फोथारनिफ्राय लाना फैनाय गायना दुब्लिबा फोथाव गायो नालाय नङा होनोमबा नोंथां?
नंगौ नोंथा नंगौ।
बेनिफ्राय जों बेखौ लाना ओ लाना फैनानै जोङो न'आव एसे सान्दुंङाव। फोरानो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ आखा थांगोन एबा नों ओ ओरैनो खामफ्लायफोरजों जोङो बुसथ्रियो। नङा होनबा नोंथां? अ बेनि उनाव जो जों बेखौ साफा खालामनानै। ओ साराय गुदुङाव एसे एवग्रोना लायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव जों बेखौ ओ हुख्रेमनाय जायो हासुं एबा ओ खामफ्लायफोराव जोङो हुख्रेमनानै लायो। बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुना लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ सामु'खौथ' जोङो ओ बायदि दैमा हाखर बिलो फुख्रि आरो दुब्लिफोरावबो मोनो सामु'खौ जों गिबियाव सामु' संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ सामु'खौ हाखर एबा फुख्रिनिफ्राय लाना फायनानै जोङो हरसे दैयाव सोमना दोननाय जायो। ओ जाहाते बे बेयाव थानाय हाफोरा खारजोमो मोजाङै ओ खारजोबो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
मोजां मोनो बेनि उनाव जों सामु'खौ ओ उनखिं एसे दानना लानाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेनि खिथिउखिं ओ बेनि उनाव जों बेखौ साराय गुदुङाव एसे एवफ्रानग्रोन ग्रोना लाग्रोनाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफ्राय जोङो ओ मेगं गुदुं एबा अ मेगं गुदुङाव जोङो होनाय जायो। जोंनिया सबायखौथ' जोङो गिबियावनो ओ रुग्रोना लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो खाय ओ खारै होयो जाहाथे सबाइया मोजाङै गेब्लेजोबो। आरो गुन्दै गुन्दै जायो बेनि उनाव जोङो सामु'जों साम'जों सबायखौ जोङो सबाइया जे-जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो सामु'खौ बे एवफ्रानना लानाय सामु'खौ होनाय जायो आरो ना नों थां बेनि उनाव जोङो बेवहाय बायदिसिना संख्रि फालौ, मस्ला बायदि होना ओ मोननो हमायाव जोङो दिखांनाय जायो। ओ बे रो बेबायदिनो सबायजों सामु'जों जायो आरोना।
नंगौ नंगौ।
नोंथांनो आं दा ओ औवा मेवाइ आरो अनला खारैनि सायाव एसे फोरमायना होनि। बेखौ जों मारै मोनो मारै सङो जोङो औवा मेवाइखौ जोङो गिबियावनो औवा बारिनि सिङाव ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां? जोंनिया औवा मेवाइखौ दैज्लां बोथोरावसो मोननाय जायो। ओ औवा बारि सिङाव जोङो बे औवा ओंखारहांनाय गिबि गिबि ओ थब सानाय औवानि औवा ओंखारो बेखौ जोङो लांनानै बेखौ जोङो दानना लाङो न'आव बेनि उनाव जों बेखौ ओ बेनि सा ओ सा बाहागोनि ओ बाख्ला थायो बेखौ जोङो गारना गारो। बेनि ओ औवा बि औवा मेवाइनि सिङाव जा मोजां बाहागो थायो बेखौ जोङो ओ मोजाङै हागोरना लानाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
गुदुङाव थाव साव होनानै एसे एवफ्रान ग्रोना लाग्रोनाय जायो।
नंगौ।
जोंनियाथ' अनला खारै संनो अन गुन्दै नांगौ जायो नङा होनबा नों नोंथां? बे उन गुन्दै बेखौ जोङो गिबियावनो ओं माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो। जोङो अनला खारै बे अन गुन्दैखौ ओ अन गुन्दै देनो थाखाय माइरंखौ दैयाव एसे गोबावहाय नै घन्टासो संग्रोना दोननाय जायो आरो ना नोंथां अ बेनि उनाव बे खौ जोङो दिंखि मिक्सार नङा मिक्सार एबा ओ थबसियाव मोजाङै गुन्दैयै देगोरना लानाय जायो आर ना नों
नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ।
बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै गुन्दै खालामना लानानै ओ जों निया संनो थाखाय ओ दै गुदुङाव ओ दै गोदौबाय थानाय गुदुङाव अनला खारैखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेनि उनाव जोङो ओ बे एव ओ एवफ्रानना दोननाय औवा मेवाइखौ ओ बे अनला खारैया गोदौब्ला बेखौ जों होनाय जायो आरो ना नों
नंगौ नोंथां नोंगौ।
जोंनियाथ' नोंथां समाबो एसे थौबाय।
औ नंगौ गोजोन्थों नों